औ नोंथां।
नोंथाङा सम दं ना?
दं नोंथां।
नोंथांजों आङो बिगियाननि सायाव मोन बिगियाननि सायाव मोनसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां।
आङो हागोन ना सावरायनो नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिगियाना जोंनि थाखाय जोबोद मोजाय मोजां जादों आरोना नोंथां। मानो होनोब्लाथाय जेरै ला मा लामायाव लामाया मोजांबा गारि खारनो मानसिफोरा माबाफोर बेमारफोर जायोबा गारिजों थबै सहैनो थाखाय लामायाबो मोजां जानांगौ बेफोर थिंनो बिगियाननि थाखायनो दिनै जोंनाबो लामाया मोजां जालांनो हमबाय आगोलनि दिन बादि नंला अन्थाइ जों बालाजों अखा हाबानो दाबिनाय एबा हाब्रु जानानै सलायनो खस्थ' जानाय बेफोरबायदि नंला दाना मोजां जाबाय गासिबो गासिबो बिगियाननि थाखायनो जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ हेलौ नोंथां? ओं जेरै जों दा नै जानबुंखौ जोंनि थाखाय जानबुंआबो जोबोद मोजां जादों मानो होनो बाथाय गोजान लाम गोजान जागायाव मानसिफोरखौ कल खालाम फन खालामनो थाखाय जोङो जानबुंखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? बे गैयामोनब्लाथ' आगोलनि बायदि लाइजामफोर लिरनानैसो जोङो हरनांगौ जागौमोन दा जानबुंनि जानबुङाव ओंखारनायनिफ्राय बि गियाना बेखौ दिहुननायनिफ्राय जोंना जोबोद मोजां जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ जेरै गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोङो बाइक कार स्कुटार बेफोर दा गासैबो दंजोबो बेफोरजोंनो थांनो हायो गोजान लामायावबो हान्थिनो हायो। आरो ट्रेन बास गासैबो थ' दंजोबो गोजान लामा हान्थिनो थाखाय बेफोर गासैबो बिगियाननि थाखायनो जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां? आरो सम सम गैयामोनब्लाथ' जोङो बेसे सम जाखो बेसे समाव जों मा खामानि खौ मावनांगौ बे बे समा गैयामोनब्ला जोङो हम हम मिथिनाय नङामोन जों मा टाइम मा समाव मा खामानिखौ मावनांगौ नङा होमबा नोंथां? बेबो मोनसे बिगियाननि जोबोद मोजां खामानि जाहैबाय। आरो पेट्रल पेट्रल गैयामोनबाथ' जोंना गारिया खारनाय नङामोन नङा होमबा नोंथां?
औ
बेबो बिगियाननिनो मोनसे खामानि जाहैबाय आरो गेस दाना गोबां सुबुंफोरानो गेसजों ओंखाम संनायाव गेसखौ बाहाय नाय जायो। गेस गैयामोनब्ला आगोलनि बायदि बनजोंनो संनाय जागौमोन। दाबो बनजोंनो' संनाय जायो नाथाय गेसजों एसे सहस जानायनि थाखाय टाउन सहराव गेस जोंनो संनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बेफोरबोथ' गासै बिगियाननिनो दिहुननाय नङा होमबा नोंथां?
ओं
ओम आरो केरासिन थाव केेरासिन थावाबबो बिगियाननिनो दिहुननाय दा जेरै' मोब्लिब फैबाय मोब्लिब फैनायनि थाखाय जों केरासिन थावखौ बाहनाय जालिया खमनो बाहायनाय जायो आगोल लेम एबा साथिजोंसो जोङो केरासिनजोंसो जोङो अरखौ जालायनाय जायोमोन सुनाय जायोमोन। फहर खालामनो थाखाय दाथ' मोब्लिबबो फैबाय बिनि जेबो गोनांथि एसेबां गैलिया नङा होमबा नोंथां?
औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां
औ फोरमायनाय नोंथां?
बिगियान हानायखायसो जों सुबुं माहारिया जोबोद जौगानो हादों नोंथां मानो होनो होब्ला बिदिनो अबावबा दावबायनो थांनोब्लाबो बिदिनो बेमार आजाय जायोब्लाबो बिदिनो आथुरै थांनो गोनां जायोब्लाबो जोंहा गारिजों थांनो हायो बिदिनो बेमार आजारफोरा अबावबा हरखाब बिदिनो जोबोद गोब्राब जा आयो बेयाव औहाय डाक्टर फोरनाव थाबनो लांनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जोंनो ओ गारिफोरनि गारिजों जोङो थाबनो सहैनो हायो आरो बिदिनो सुबुं माहारिनि जिउआ खहा जाया बिदिनो मानो होनोब्ला बिदिनो गारिजों जों थाब थाब थांनो हायो बिदिनो दानि जुगावथ' लामाफोरखौबो बिगियान गानिग फोरा बिदिनो ओ बायदि सिना जों बिदिनो फाख्खा आंनि आराम बायमा ओ आराम गारि खारनो थाखाय ओ थाब सहैनो थाखाय बिदिनो मोजां लामा बानायनो हानाय बिगियानिकफोरा बानायना ना होदों बिदिनो बायदि बायदि बानायदों आरो बिदिनो जामबुं बानायदों बिदिनो दाब दाब जायगायाव थानायफोरखौ खौरां लानो थाखाय जाबुं जों खौरां लाहरनो हायो आरो नोंथां। बिदिनो ओ हर' जायोब्ला बिदिनो जोङो खोमसियाव थानो एसे गोब्राब मोनो आरो गिनाय मोनो बिनिखायनो जोङो मोब्लिबबो बानायना होदों बिदिनो बिगियानि फोर बिदिनो जोङो खोमसियाव मोब्लिबजों बिदिनो थानो हायो। बिदिनो फरायसुलिफोराबो बिब्दिनो मोब्लिबजोंनो फरायनो हायो। बिदिनो माने जोबोर मोजां खालामना होदों आरो बिगियानिकफोरा बिदिनो।
मा होनो बिदिनो बिगियानि फोरा बिदिनो जोंखौ एसे ओ मोजाङै जानो बिदिनो संनो थाखायबो ओ जोंनो गेसनि बानायना होदों आरो गेसफोर बिदिनो जोङो
गोदो गोदायथ' ओ जोंहा गेसानो गैयामोन बिदिनोथ' दा जौगानाय नानै ओ गेस बानायनाय जादों बिदिनो बायदि बायदि बानायदों ओ बिगियानिफोरा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा बिगियानि नि सायाव
औ नोंथां हागोन जेरै बेमार आजार दानियाथ' डक्टर नोङाब्ला बिगियानि नोङाब्ला जोङो बेमार आजारखौबो मोजां फाहामथाय लानो हानाय नोङामोन हस्पिटाल गैयामोनब्ला मोजां बिगियानिक गैयामोनब्ला दानाथ' जोबोर गोदोर गोदोर बेरामाव गोलैसोना थानाय मानसिफोरखौबो फाहाम थाइहोनो हायो।
ओ
डाक्टरनाव लाङोब्ला डाक्टरा मोजाङै नायनानै हरो सोलों बिगियान गैयामोनब्लाथ' बेफोरो बेमार आजारखौ फाहामनायनि लामायाव फै नाय नङामोन फाहामनो हानायनि लामायाव दानाथ' जोबोर सहस जाबाय नङा होमब्ला नोंथां। औ बिगियान गैयामोनब्लाथ' जों मानसि फोरनि बेरामा माबा मोनसे जाबा थाबनो हामनायनि लामायाव फैनाय नङामोन नङा होमबा नोंथां।
जेरै बिगियाना मुुलै दिहुनबाय बिजि मुलै आरो जेरै एक्स्राय मिसिं एम आर आइ आल्ट्राासान्ड बेफोरदियाव जोबोद बेराम आरो बेफोरदिनो मिसिं मिसिं बेबहार खालामनाय जायो बेफोर गैयामोनब्लाथ' जानाय नङामोन नङा होमबा नोंथां। बेफोरथ' गासैबो बिगियाननिफ्रायनो दिहुनबोनाय बि गियानानो दिहुनबोनाय गासै - गासै बुस्थुआनो माने जेरै जों लिरग्रा पेन बाबो पेन्सिल बाबो सार्पनार बा बो इरेजारबाबो बेफोर गासिबो बिगियाननिफ्रायनो दिहुननाय बेसोरो दि हुुनामोनब्ला फरायनाय लिरनायनि आयदाफोर खौबो एसे मोननाय नङामोन बा जों मादो मा खालामनांगौ बेफोरखौ मिथिनाय नङामोन जेरै कम्पिउटार माबा मोनसे एप्लाइ खालामनो बा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय नोङो माबा मोनसे लाइसेन्स दिहुननोबाबो कम्पिउटाराव अनलाइन खालामनो नांगौ जाहैयो
औ
ट' नङाब्लाबो दाना जेबो खामानि जाला बेफोरखौथ' बिगियानजोंनो दिहुननाय नोङा होमबा नोंथां
औ औ
आरो दानाथ' गुबुन रोखोमनि गारि ओंखारबाय जेरै बेटारि गारि बेटारिजों सालाय लायनाय स्कुटि बेटारि गैयाब्लाबो सालायजाया आरो गारियाव बेटारि गैयाबाबो सालायनो हाया बेफोरबोथ' बिगियानजोंनो दिहुननाय बेटारि फोराबो बेटारिया आगोलनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो जेरै मोब्लिब गैयामोनब्लाबो आगोलनो बेटारिजोंनो सालायोमोन दा जेरै सलारजों सानदुंजों माबा नानै सलारजों मोब्लिबखौ फोजोंनाय जायो बेफोरबो बिगियानजोंनो दिहुननाय आरोबाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां
औ हागोनन नोंथां बिदिनो जोङो हालेवनो थाखायबो बिगियानिकफोरा ट्रेक्टर बानायना होदो बिदिनो रेबगन बानायनो थाखायबो सासे फोरोंगिरि बा फरायला फरायला फरायसुलिफोरनोबो बिदिनो लिरनो थाखाय ओमफाय रेबगन बिदिनो पेन्सिल बानायना होनाय जादों आरो नों थां मानो होनोब्लाथाय बिदिनो बिगियानिकफोरा माने गासैखौबो नायनानै बिजिरनानै बे बानायनाय जायो बिदिनो बायदिसिना बानायनो थाखाय बिगियानिकफोरा जेबो जेबो दिहुन्नो दिहुनना होयो सुबुं माहारिनि जिउआव एसे सह स जानायनि थाखाय सुबुंनि जिउखौ दैदेनलांनायाव सहस जानायनि थाखाय बिदिनो ब अबावबा माबाफोर ओ माल बायदिसिना बिदिनो अन्थाइ नो जा बालायानो जा हायानो जा बिदिनो ट्रेक्टरजों रोगानो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो ट्रिलार नि बानायना होदों ट्रिलार गोनां ट्रेक्टर बिदिनो ट्राक बायदिसिना बानायना होदों आरो गारिखौबो बायदि बायदि बानायदों बिदिनो मानसि बुरजा गाखोनो हानाय बिदिनो खार बानायना होदों बिदिनो जोङो दावबायनो ब हायो आरो बिदिनो गारिफोर जों जोङो दाब दाब जायगायाव थांनो हानाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो बिगियानिक थानायखायनो बिदिनो जोङो ओ मा होनो बिदिनो जोङो कारेन्टबो बानायनाय बानायनानै होदों मानो होनोब्ला जों कारेन्ट थायोब्लासो मोब्लिबखौबो जोङो ओ सालायनो हायो बिदिनो फोजोंनो हायो जोङो मोब्लिबजोंनो बिदिनो ओ फेनबो जोंनो बिगिनिकफोरा बिदिनो फेन बानायना होद दों बिदिनो बायदि बायदि बानायना होदों आरो बिगियानिकफोरा बिदिनो बिगियानिग ओ फोरा
बिदिनो मा होनो रेबगन बानायो बानायना होदों सुबुंनि जों जिवाव ओ जोंखौ बिदिनो फोरोंथाय बिदिनो फोरोंगिरिफोरजों बिदिनो लिरनाय बायदिसिना बिदिनो लिरनो थाखाय जोंनो बानायना होदों रेबकनबो बायदिसिना बिदिनो कम्पिउटार कमपिउटाराव जोङो बायदि बायदि सोलोंनो थाखाय जोंनो जोना ओ कम्पिउटारबो बानायना होदों बिदिनो जोङो नायनो थाखाय टिभिबो ओ बानायना होदों ओ बिगियानिकफोरा नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ